ओ खोनादोंना नों? औ औ खोनादों
औ औ खोनाबाय
दा जों ओ हारिमुनि सायाव रायजलायनो नागिरदोंमोन नामा नोंथां? औ औ जेन'बा गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु सोंनाय जासिगोन आरो
औ दे
नोंथांजोनि बायदिब्ला हारिमु होननानै बुंङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो जेन'बा? खोनाबायना औ नोंथांजोआ हारिमु नोंथांजोआ हारिमु होननानै बुंङोब्ला माखौ बुजियो?
हारिमु होनना बुंङोब्लाथ' जाय हारियावहाय गावनि आंगो‌ बेबायदि राव-रावखान्थि हा आरो बेबायदिनो गाननाय जोमना नाय दानाय लुनाय गासैबो थागोन बेखौनो लाइक हारिमु होननानै बुंनाय जायो होना सानो आरो आंङो। ओ दा बेनि सायाव हा
जेनेबा बयबो हारिसाहाबो जेनेबा गावबा गाव हारिमु दंङ' नंङा होमबा? एक्सट्रा एक्सट्रानो औ औ
ओ दा बिदिब्ला ओ नोंथांङा ओ बे हा रिमुनि सायावनो अबेबा हारिखौ लानानै गुवारै बेखेवनो हागोन नामा?
औ हानायालाय हागोन
औ
दा हारिमु हिसाबै हिसाबै बबेबा नोंथाङा बुंदों नालाय बबेबा हारिनि सायाव हारिमुनि बागै बुंनो थिन दोबबाय नालाय बेखायनो बुंनाय जासिगोन आरो। ओ माने बेफोरावथ' जेन'बा गासै हारि हारियानो माने हारिमु थाखायो नङा होमबा जेरै जानाय लोंनाय दानाय जेन'बा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय औ ओमफाय फेस्टिभेल्स नङा होमबा? फोरबोफोर थायो जेरै बर'हा आमथि फोरबो द नै सोलिफुबाय थादों ओमफाय बैसागु मागो बायदिसिना फोरबोफोर थायो गाव जेनेबा बर' हारियाव आरो ओमफाय जेरै गावबा गाव पार्टि पारटिकुलार हारिनि मोनसे जानाय आदार
औ
ओमफ्राय हारिनि सिनायथि गान्नाय जोमनायजों जेरै दख'ना गाननाय ओमफ्राय हौवासाफ्राबो गामसा गाननाय बेफोरनो आरो दा बर'आ बर'नि हारिमुवा माने सिगांनि गोबांनिफ्राय गोबांसिम दावगाबोबाय आरो माने गुबुन हारिफ्रा बेफोरबायदि दावगाबोनो हायाखै दासिम सिमहालागै माने दा बर'आ बर' रावनि बागैबो जेनेबा सिगां दथ' हसबांबो बिदि माबा मोनाखैमोन मा होनोमोन बेखौ जायगा मोनाखैमोन गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफोराव दा हारिया जाव जौगानायखायसो बर' हारिफोराबो जेनेबा बर' रावखौ बर' रावफोरखौ माने जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बर' रावफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनोसै दानि जुगावहाय
औ नंगौ
दा गुबुन हारिफोरनिख्रुइ बर' बर'नि हारिमुखौ जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नोंगौ नोंनाया नैबे दाख्लैबावसो बर'नि बे मोसानाय बागुरुमबाया जोंनि बे बुहुमावहाय बेबायदिनो बि बि सि रेकर्डआवहाय नु बेबायदिनो मुंदांखा जादों बेबायदि बेबायदिनो गोसारगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि मोसानाया बागुरुम्बा मोसानायखौ बुङोब्ला जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानाया बुहुमनां बेबायदि मिथिजानाय जाबाय बेयाव जोंनि जोंनि बर' हारिनि मा होनो खस्थ'फोराहाय हाब दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला सिगांनिफ्रायनो बागुरुम्बा बेबायदि बर' हारियावहाय ट्रेडिसनेल मोसानाय मोसाबोनाय दङमोन नाथाय बियोहाय दुनियाव माोगोन बे बुहुमावहाय नो हायाखैमोन न बेबायदि हारिया जौगानायनि थाखाय बेबायदि जोंनि बर' हारिमुनि मोसानायाहाय बे बुहुमावहाय सारनो मोनबाय आरो बयजोंबो मिथिजानाय जाबाय बेबायदिनो जोंनि बर' हारिहाबो गावनि गाननाय जोमनाय गावनि राव रावखान्थि आसार खान्थि आरो बेबायदि जानाय लोंनाय बुंनाय गावनि आंगो गासैबो दंखाजोबो आरोना जेरै बुंनो थाङोब ब्ला बे बागुरुमबा मोसानो द बिनो बर'फोरनि थाङोब्ला बर'फोरा बेबायदि गोमो बिदरनि दख'ना गोजा रेगि रेगें फास्रा आरो गोजा गोथां आर'नाइ जिफोरखौहाय गानो आरोना आरो हौवासाफ्रा गाननाय बेखौ बुंनो थाङोब्ला गोथां गाबनि गामसा जेरावहाय गामसाया बेयावहाय हाजो आगर थायो आरो बेबायदिनो इन्दिनि वासकद बा आरनाइ आगर गोनां वासकट बेबायदि गाननायखौहाय नुनो मोनो आरो आरनाइ लानायफोरखौ नुनो थांङो नाथाय दायो बुंनो थाङोबा गोबां गोबां बेबायदि गोबां गोबां गाबनि आरनाइफोर ओंखारबोगासिनो गोदान गोदान बेबायदि मडेलनि नङा होमबा ओ औ नाथाय जोंनि बरनि आंगो होननानै बुंनो थाङोब्ला सिगांनिफ्रायनो बाहायबोनाय बे ओ गोजा आरो गोथाङा जोंनि बरनि आंगो आरनाइ ट्रेडिसनेल हिसाबै बुंजायो आरो बेबायदिनो गोबां ओ बर आइजोफोरखौहाय बेबायदि दानाय लुनायफोरखौहाय नुनो मोनो गामि दंखन फोराव बेबायदिओ जिफोरखौहाय दायो दखना इन्दि सि इदि फालि बा इन्दि फास्रा इन्दि जोमग्रा इन्दिनि दखना आरनाइफोरखौहाय गामि गंफोराव आइजोफोरखौहाय दानाय नुगोन आरो ना बेयावहाय जोंनि बरनि ओ आगरफोराहाय जोबोद रोखा रोखायै बेरखाङो दखनाफोराव ओमफाय फास्राफोरावहाय जायनि थाखाय बे फास्राफोरा आरो समायना रोखोम जायो जेरै बरनि नि आगर लानाय होन्नानै बुङोब्लाथ गोबां आगर दङ जेरै दिंखिया आर आगर दाउस्रि आथिं आगर बैग्रि आगर आरो बेबायदिनो ओ साम दैयाव साम एरनाया आगर आगर बिदि गोबां रोखोमनि आगर दं आरो ना नाथाय दायो बुंनो थाङोबा थाङोब्ला बेफोर आगरफोरखौहाय दायो गुबुन हारिनि जि जोमफोरावबो हाय नुनो थाङो आरो। जोंनि बे आगरखौहाय आरो लासै लासैनो जोंनि बे बर नि आगरफोराहाय गोमाबोगासिनो दङ मानो होनोब्ला ओ सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि आगर दाननायफोरखौहाय जुदि ओ जोङो सोलोंनानै नानै लायाब्ला बियो सानसेबाबो जेनेरेसन टु जेनेरेसन बेबायदि गोमालांगोन आरोना आरो दाथ नुुनोनो मोनो गोबां बेबायदि गामिफोराव गोबां दानि बे मदारन सिख्लाफोराहाय बेबायदि दानाय लुनाय खामानिखौहाय रोंला ओ बेबायदिनो जेनेरेसन टु जेनेरेसन बेबायदि बारहोनो हायोबा मोजां जायो रोंगौथिया थालाङोना नाथाय दायोथ बांसिनानो बेबायदि दानाय लुनायखौ रोङा आरो ना जोंनि बे ओ आनै आनै आबै बेफोरबायदियासो माने दाबो दानायफोरखौ नुयो गामियावहाय न जोङो बेबायदि सोलोंना लानो हायोब्ला मोजां जागोन आरोना आरो जेरै बरनि बेफोर गासैबो गासैखौबो बरनि आइजें आइला जेरै जेखाइ खबाइ बेफोर गासैखौबो जुदि जो जोंङो बाहायनायखौ गारालासिनो बाहायबाय थायोब्ला इयुननि जोलैफोराबो बेखौहाय मोनथिनो हागोन आरो बेबायदिनो ओ लेखा बिजाबफोरावहाय बेबायदि साबखांनानै दोनोब्ला बांसिन हारसि मोजाङै जागोन आरो इयुननिओ बेबायदि जोलैफोराहाय फरायनानै बेनि बागैबो मिथिनो हागोन होननानै आं सानो आरो बुंनो‌ आरो बुंनो थांबावोब्ला जेरै बरनि जानाय जेरै बरफ्रा बांसिन दाउ जों अनलाजों बेबायदि जायो नारजि अमाजों बेफोरबायदिफोर जायो बे बेफोरबायदि जानायफोरखौ दायो बरनियावल नङा नाथाय बेफोरबायदि जानाय गुबुन हारिनियावबो नुनो थाङो जोंनि ओ सिगाङावहाय गुबुन हारि या बरफोरखौहाय मुगैयोमोन बेबायदिनो अमा जाग्रा होननानै ना थायो दायोयो जोंनि बे जानायखौहाय गुबुन हारिखौबो जानाय नुयो आरोना जेरै सामजों सबायजों बेबायदि। गोबां बेबायदि बर' हारिया दायो जौगाबोगासिनो दङ मोनसे बेब बायदि गोजौ थाखोआव थांगासिनो दं आरोना दायो नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानदोंबा बुंनो हागोन।
आंनि बुंनो साननांगौआ जाबाय बै जेन'बा गोदो गोदायनि समाव जेनेबा बर' हारि बाथ ट्राइबेलारिफोरखौ माने अमा जानाय मा जानाय होननानै माने जिब जुनार जानाय एम्फौ एनला जानाय होननानै लुबैयो मानसिफ्रा औ बेनि बागै बुं आरो गोदोनि समाव जेन'बा जाय बेफोरबाय दि बुङोमोन दा जुगाव बिसोर सो माने अमा जानायखौ माने गावसिोरनि ट्रेडिसनेल फुद होननानै। बुंनानै म माने। ट्रेडिसनेल मिट होननानै आरो गावसोर होनलाय आरो ओमफ्राय गावसोरनि हारिनि जाग्रा आ। नङा होमबा एदि होनानै लायो ओमफाय। फेभारेट होननानै होनालायो आरो गावसोरो माने गोबां हारिफोरानो माने सिगांनि समाव जोंनि बे ट्राइबेल हारिफोरखौ मुगैदोंमोन आरो ओमफ्राय दानि जुगाव जों बेफोरखौ माने गावसोरखौसो बाराद्राय नुनो मोननोसै आरो। गावसोरनि औ गावसोरनि जानायासो बारा जासिनबाय आरो। जोंनि ट्राइबेलफोरनिख्रुइ दाथ' सिगांनि दिनावथ' बारा सिबिलाइसो जायाखैमोन ट्राइबेल हारिफ्राथ' दाथ' बिराद मोजांसि सिभिलाइस जाबाय गोरों गोरा जाबाय फराय माने इडुकेटेद मानसि ओंखारबाय औ। जायगाफ्राबो जेन'बा साननाय हनायफ्राबो गासिबो सोलायबाय
औ।
बिदिनो आरो बेफोरबायदि सिगांनि ट्राइबेलफोरनि हारिमुफोरखौ माने गुबुन एसे जौगानाय हाफ्रा माने नासयनानै दोननो नागिरोमोन बे समावहाय दाथ' हाला बिदि खालामनो माने जौगाखाबाय दा बर' हारि बर' हारि हिसाबै बर' हारिया गुबुन मोनसे माने जायगा मोनखाबाय आरो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जोंहा दा नै ओ ओ। दाखालिबावैसो जानानै थांबाय बागुरुम्बा बे बेयावबो गोबां माने बुहुम बुहुमनि मादावनो माने सिनायथि मोनबाय आरो बर' हारिनि मोसानाय होननानै।
बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे जौगालां लांगासिनो आरो बर' हारिया बर' हारिनि हारिमुवा औ दा आरो।
दा आरो बर' हारिनि बर' हारिनि बायदि माने जोंनि बे बेबायदि जायगायाव एसेबांएदि जौगानाय हारिखौ जों नुहुरनो मोना आरो बर' हारिमुनि सायाव बाहेरायाव नोंथाङा अब्ला बे बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लादोंमोन नामा।
अ। आंथ' बेबायदि बाहागो लानो हायासै मानो होनब्ला आं अलरेडि कर्स जयेन खालामखाबायमोनना बे टाइमाव हायओमफ्रायो सोलोंनो बेबायदि पारमिसन गैयामोन आरोना जोंनि टाइमाव क्लास मिस खालामनो हाया माने बेनि थाखाय बाहागो लानाय जायासै जे नङाबा आंबो बिराद गोसोमोन बाहागो लानो औ। बिदिब्ला नोंथांजों बे जोंनि हारिमुनि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंसांनिफ्राय गोबां बेबायदि बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोनबाय आङो। बिदिब्ला जों जोंनि रायजायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा
जागोनदां अब्ला ने नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बाव हरनाय जाबाय आरो।
औ नोंथांनिसिमबो दे